औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां मा खालामदों नोंथा?
थायो नै ओरैनो जिरायनानै बायजोआव जिरायनानै बारसो जागासिनो आं एसे।
अ ओं अ दोंङो नोंथां औ नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जादों नोंथांखौ बैसागोनि सोमोन्दै सोंनो हागोन ना नोंथां?
औ सोंजागोन राय्लायजागोन नोंथां।
अ उम बैसागो होनबाथ' बयबो मिथिखायो नंङा होमबा नोंथां?
नोंगौ।
अ बैसा ओ बै बैसागो खौ नोंथां नोंथाङा माबायदि जेनेबा माबायदि खुङो जेनेबा बेखौ एसे फोरमायना होलाय।
औ दे होनब्लाय आंनि मिथिनायख खौ आं फोरमायनानै होनोसै उम अ बैस बैसागो होनोब्ला जोङो बियो बर'फोरनि गिबि फोरबो बा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनाव सोलि बोनाय हो मा सानस सानहायै समनिफ्रायनो सोलिबोनाय बियो मोनसे ओ जोंनि रंजा रंजालि बा रंजाग्रा रंज रंजानाय फोरबो थिग थिग बेबायदिनो जोङो ओ बैसागो बोथोरनि थाखाय थाखाय माने गोबां ओ सम समनि सिगांनो जेरै सेंग्रा सिख्ला फोरनि गोसोआ बेसेबा बोदोर रंजाखाङो ओमफ्राय दाउखौनि गाबनाय देंखोजों माने गोसो रंजाखङो थिग बेबायदिनो ओमफ्राय सिख्लाफोरा ओ बै ओ गावनि मोजां मोननाय सेंग्रानो होनो थाखाय आरनाइ गामसा माने बैसागुनि दानसे दाननै ओ सिगाङावनो दाखायो दानानै लाखायो ओमफाय जे बैसागोआव बेबायदिनो गावनि ओ गोसो थोनायफोरनो बा सोरबा सोरखौबा हास जायनानै थानायफोरनो बै आरनाइ आरो गामसाखौ ओ होयो थिग बेबायदिनो आरो ओमफ्राय जोंहा बैसाग हा ओ सैत्र दान जोबथा जोबथा साननिफ्राय ओ जागायो बै सानखौ जोङो ओ संक्रान्ति होननानैबो बुङो। बैखालि बै सानखालि जोङो ओ मोसौ खौ मान होनानै ओ बायदिसिना नेमखान्थि खालामनानै ओ मोसौनाव जोङो ओ हालदै गोथां, थाव थाव ओमफाय हा-हांगार, थाव गुबै ओ गलायनानै हालदैखौ हालदै गोथांखौ देनानै जोङो फोथा होनानै दुब्लि एबा दैमासिम जोङो होनानै लाङो आरो मोसौखौ बैयाव ओ दैमाफ्राव थुखैनानै जों हगारनानै होयो बैसा सानखालि। ओ ओमफाय ओ बेबायदिनो बै दैमायाव आलारि बाथि होनानै ओ गोजाम दुरुंफोरखौ बेयावनो गारनानै गारबोयो
अह बैसागुखौ जोङो सानबेसे खुङो नों
बेयो जोङो गुबैयै बैसागोखौ ओ गोदोआव जोङो खोनानो मोनो बा गोदोनि ओ खायसे खायसे बुंनायफोखो जों खोनायो गोदोआव जोङो दानसे फालियो होननाय खोनायो मोन आरो।
औ दान-दानसे औ आथिखालाव माने से ओ सेभेन औ स्नि सानखौ जों फाल नुनो मोनो।
नंगौ स्नि सान फालिनायखौ जों नुनो मोनो आथिखाल
औ आथिखालाव उम। बेबायदिनो जोङो माने ओ जेनेब ओ बिदिनो मानसिनि बैसागो जेनेबा बैसागुखौ जोङो मोननै मोननै मोननैयाव बाहागो रानदों। जेरै जोङो ओ मोसौनि मोनसे बैसागो आरो मोनसेया जाहै बे मा मान ओ मानसिनि बैस मोननै बाहागोआव रानदों आरो आरो बैसागोखौ अ बे बायदिनो औ बैसागोखौ जोङो ओ बैसागोनि ओ बेबायदिनो दुइथा फोरनिफ्राय मोसायोना जोङो।
औ औ से बैसागोआव जों मानसिनि बैसागो जाबाय जोङो औ बेनि उननिफ्राय जोङो माने औ औ माने बे से से बैसागुखालि जोङो ओ बोसोर गोदाननि थानसालियावबा इसोरनाव आर'ज गाबबाय ओमफाय गोद गिदिर गिदिरफोरनिफ्राय बेखालिनो थानसालियाव जोङो गिदिर बोर लाबाय उन्दैनो बोर होबाय थिग बेबायदिनो जोबनानै जोङो नैसो खाय बिफाया बैखालिनि बेलासिनिफ्रायनो ओ मोसायो रं जायो न'खर न'खर हाबो औ खायफाया ओमफ्राय बैसागो जो नै थारिखनिफ्राय आ मो खायो रंजायो न'खर न'खर थांनानै ओ एसे एनै बायदिसिना खाजि जायो ओमफ्राय जौ। जेरै माइब्रा बिदि बेफोरखौ लोंनो आरो
औ बेबायदिनो जों सेंग्रा सिख्ला गथ' ज ज' जों मोसानो
नंगौ औ नोंसोरथिंबो बेफोरबायदि खान्थिया दङ आरो ना ओ सेंग्रा- सें -सेंग्राफोरा सेंग्रा-सिख्लाफोर बोरायफोर बोरायफोर मोसानाय
औ दङ' ज' ज' मोसानो। खारलाङो।
उम गामियावल' मोसायो ना गामिनि अन गायैबो जो खाथि खालानि
खाथि खाला गामियावबो मोसायो बे बायदिनो खाथि खाला गामियावबो मोसायो।
औ औ उम उम जोंनिथिं बिदि गैया जोंनिथिं मोसायो। ओ गाव गावनि गामियाव ल। न'खर न'खर हाबा मोसायो आरो। गावबा गावबा
औ
उम
नोंथाङा होमबा बेबायदिनो बैसाग बैसागोखौ जोङो जेनेबा नोंसोरनिसो आरो ना नोंथां नोंसोरनिथिं ओ बेबायदिनो जेनेबा जों बैसागुखौ मोसाखांबाय मोसाखांनायनि उनाव बेबायदिनोथ' बेबायदिनो बैसागोआव मोसानानै मोननाय जिखुनु जि ओ सुबुंफोरनि न'आव मोननाय जिखुनु जि हरो जेनेबा माइरं बेबायदिनो ओ फैसा बेफोरबायदिखौ ज' खालामनानै नोंथांमोना माबायदि माबायदि बेफ बेफोरबायदि मोननाय सुबुंफोरनिफ्राय मोननाय फैसा माइरंफोरखौ मा बायदि बेबाय नो खानादो खालाम मोना माबायदि जायो नों
औ औ औ ओ जोंनिथिं ओ बेफोरबायदि ओ जाय खांनानै बा बेरायनानै मोसानायावहा मोननाय खेन्दा बेखौ ओ औ। जोङो ज'यैनो उनावहाय मोसाखांनायनि उनाव जोङो सेंग्रा सिख्लाफोरना सेंग्रा सिख्लाफोर ज'यै बा बोरायफोरनिया बोरायफोर बिसोर गावसोरनिया। गावसोर ओमफ्राय ओ ज'यैनो खनसे बबेबा मोनसे मोजां जायगा नायनानै बिफां बारि बा अबे बाद दुब्लि बिफां सायाफोराव औ गुवार फोथाराव थांनानै जयैनो औ बेदर बायदिसिना बायनानै ओ औ ओंखाम बेदर बायदिसिना जायो आरो जयैनो एफा एनै ओमफ्राय बिदिनो माखासे नखरनिफ्राय ओ जौ गिसि ओ माइब्रा बिदै खौ लाबोनानै जयैनो लोङो जायो रंजायो मोसायो आरो बे खालि फोजोबो आरो जोङो बैसाग बैसागोनि रंजानायखौ
ओमफ्राय नोंसोरनिथिं बेबाय दानियाथ आथिखालाव जोङो स्टेजाव बायदिसिना हाबाफारि लानानै खुंनाय नुयो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ नोंसोर बेयावबो लायो ना लाया
औ लायो नोंथां आ बेनो आ बेनो बेफोरबायदिनो ओ बैस बैसागोनि मुङाव बेबायदिनो गामिनि सुबुंफोरखौ उन्दै उन्दै ओ उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनफोरखौ बेबायदिनो खेला गेलेनो होयो खारनाय बारनाय बेफोरबायदि बैसागुनि मुङाव लायो आरो मोसानाय ओं खारनाय बादायलायनाय बेफो
औ बेबायदिनो जोंनिथिं औ जोंनिथिं बेबायदिनो जोङो माखासे खेलाफोर ओं गेलेग्रा खेल खेलाफोरखौ होयो ओमफ्राय लोगोसे जोङो थुनलाइयारि बादायनाय होयो।
औ।
बायदिनो बिफोरखौ जोङो बादाय होनानै गथफोरखौ थुलुंगाखां होनो‌ हायो आरो औ ओमफ्राय बै ओ स्टेजाव गाखोनानै थुनलाइ बादायनायजों लोगोसे गावनि गोसोखो ओ माने ओ साहस खालामना हायो उनावहाय। जाहाथे औ ओ रायजोफोरनि सिगाङाव। बा गुबुन जायगायाव थांनानै रायलायनो हानाय बिफोर ओ नि गेजेर बेफो बेफोरबायदि हाबाफारि लानायनि गेजेरजोंनो ओ माने गथ'फोरा इयुनाव माने ओम ओ मोजां जानो हायो आरो।
जानो हायो ओं मोनसे थुलुंगाखांनाय औ जानो हायो।
नो थाखायनो बैफोर हाबाफारिखौ लानानै
उम औ औ औ आ नोंथांमोननि खिबो खालामोना बेफोरबायदि
औ खालामो।
औ।
खालामो जोंनिथिंबो ओ बिदिनो जोङो समखौ नायनानै बैसागुनि बैसागु ओ दानावनो जोङो समखौ नायनानै बोथोर खौ नायनानै औ खालामो आरो बिनो। उम। ओमफाय ओ
हेलौ नोंथा
बर'नो ओ गुबै मेगं थाइगंफोरखौ हाग्रायावनो बुथुमनानै मोननाय मेगंफोरनि मुंखौ मोन हायो नामा?
ओ मैगं थाइगं मोन औ मोनो बुथुमनानै जोङो बैसा सागोनि मुङाव जायो ओ बेबायदि बिदिनो बे फुंखा ओ बेबायदिनो थालिर फस्ला जों बैसागुआवथ' जाखा हयो थांनो फस्लाखौ हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां
जों माने गोबां ओ हाग्रायाव मोननाय गोबां रोख रोखोमनि मैगंफोरखौ जायखौ बुङो जोङो जौसे से था खांनानै ओ गोखा गोखै
गोखा गोखै जानाय औ संक्रान्ति खालि जायो बेखौ
अ बेखौ
उम बेबायदिनो जोङो बेफोरखौ जोङो ओ औ जा जा जाखा जाखायो माने गो बेफोर जाबाय गोदोनिफायनो सोलिबोखानाय आबैया आबै आबौ मोननिफायनो गोदोनि
औ नोंसोरनिथिं बेफोरखौ मोनो ना मोना नोंसोर थिं हाग्राफोराव नायागिरनानै औ औ बुंनो थाङोबा जोंनि जोंनि ओनसोलाव बा जोंनिथिं नायगिरनानै मोननो थांला बेफोर ओ मैगं थाइगंफोरखौ माने मोननो गोब्राबसै आरो
मोननो गोब्रासै गासिखौबो मोनजोबा माने ओ मोनसे मोननै बेफोरख खौ मोनो आरो
औ माखासे माखासे मैगं थाइगं फोरा ओ हाग्राफोरावसो मोनो नालाय हाग्रा एबा हाजोफोरावसो बांसिन थायो बैफोर मैगंफोरा
औ औ नंगौ नोंथां
उम नोंसिनाव बेफोरबायदि हाजो दङ नामा मैगं थाइगं मोनग्रा?
मैगं थाइगं बिदि हाजोथ' बिदि खाथियाव गैया नोंथां औ
मोननो गोब्राब माने माखासे मैगंफोरखौ मोनिनि थाखायनो ओम आथिखालाव ओ सिनायला आथिखालनि ओ सुबुं ओ गोदान सुबुंफ्रा ओ बिसोर सिनायनो माने गोब्राबसै औ मुंखौ मुंखौबो मिनथिला
औ मुं औ औ मुं खोन्थाबाबो मिथि या उम बिदिनो खि उम बेबायदिनो गोव औ औ औ बेबायदिनो गौ बैसागोनि सोमोन्दै सोंनो मोननानै जोबोर गोजो नाय मोनदों नोंथां। औ औ दे बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय दोनथ'नोसै नामा औ दे